हेल हेल हेलौ खोनादोंना? औ खोनादों नोंथां मा खालामदों?
ओ जिरायनानै दं।
ए ओंखाम जाबाय?
ओंखाम जायाखैनो जागोन र दान्दिसे उनाव
ए मोजाङै बा खबरफोरा?
खबरा थिगैनो दोङो नोंथांना।
अ आंनाबो मोजाङै दे दे। नोंथां माबा नोङो
माने
नोंथाङा माबा बेरायनो फैनायबो बाथ्रा बुंदोंमोन माथो?
औ बेखौनोथ आं सोंनोनो माने
सानदोंमोन आरो
नोंथाङा गुवाहाटीयाव थायोना आजिखालि?
औ औ गुवाहाटियावनो थायो ओंखायनोथ नोंथाङा बेरायनो फैगोन होनना बुंनायखाय थारमाने फन हरगौमोन आं नोंथांखौ
अ थिगानो जादोदे ऐ मा होनो हा
माला फैगोन सानखो?
अ माने साननैसो उनावनो थांनो सानदो मानो टाइम फोरानो मिलाया आंनाबो आथिं ओ गाव बेलेग मोनसे कर्स लाना लादो। बे बेस्थ जाबायथादोना आं थांबाथाय खोन्थाहरगोन नोंखो कल खालाम हरगोन आङो
ए एसे थाब फै एसे बेरायहैनसै
मिथिना लानि आं जायागाफोरखो माने नोंथाङा
औ नोंथाङा औ गुवाहाटीयावनो थायो। बेरायनोलाय दाना गबो गोबां जायगा दङ गुवाहाटीयावबोलाय औ गुवाहाटियाव मानसिफोरा गोबाङानो मन्दिर टेम्पोलफोराव फैयो कामाख्या टेम्पोलनियावबो फैयो साइन्स मिउजियाम दङ बेनिफ्राय दा दानिफ्राय जुबिन गार्डनिबो मोनसे स्टेसन बानायनो माबाय थादों नामा? जुबिन गार्डखौ सिनाय ना बै जुबिन गार्डनिबो जायगा दं बैयावबो बेरायनो थांसायो बेनिफ्राय बिराद गोदर गोदोर पार्क बो बानायसोदों माने दै हागोर जिं जिं मानसिफोरा बिराद बेरायनो फैयो माने इफोराव पार्कबो दङ
ओ बे बै पार्करखौ माने ससियेल मेडियाफोराव नुगासिनो ए
औ
बेखायनो माने बै पार्कफोराव थांनो अ थां थांनो लुबैदों माने आङो
गोसो गुदुं जागासिनो औ
अ गोसो गुदुं इ ओमफ्राय टाइमा रावबो होनो‌ हाया आ आ
औ ओमफ्राय बै ब्रिज बानायनायावबो लाइटिं साइटिं होसोयो ना
ओ बे ब्रिस ब्रि थेवबो थांबायसो थादों माने ससियेल मिडियाफोराव
औ फै एसे बेरायहैनोसै होमबालाय नोंथांखौ नोंथाङा फैनायबो जाया नालाय आं गुवाटीयावनो थाखायो
ओ लोगो सासे गुवाटियाव थाना होया आं गावनो थांनो रोङाखै दा
औ एसे सम सम बेरायनोबो नांगौ मानसिफोरा एसे बेरायबाथाय माने माइन्दफ्राबो फ्रेश जायो नालाय गोसोफोराबो साननायफोराबो एसे मोजां मोजां जायो आरो माने
खोनादों‌ ना नोंथां
औ
आं थांबाथाय बे। जुनाद सालि
अह जुनादसालियाव थांगोन आं बेखौ। औ।
कलाक्षेत्र न
अह कलाक्षेत्रबो दंबावोसो। गोबां दङ।
बेनो बे बालाजि मन्दिर
बालाजि मन्दिर आरो
आरो बै मा होनो मोनसे माबा दंमोन भुपेन हाजरिका मेमरियेल।
अ भुपेन हाजरिआ केथु होनना बुङो औ। थावनिखौ होनना बुङो।
माबा जा मा होनो बेखौ बुरलुंबुथुर सेर सेर पार्क फोर बानायसोदोंना?
अह बुरलुंबुथुर सेर सेर पार्क बानायदों बिराद। मोजां समायना नुथारनाय जादों दा बेफोरावबो
मा होनो गोदानै बेखौ बिस आ
औ
बेयाव मा होनो लाइत
ब्रह्मपुत्र ब्रिजा औ
नायनो थांगोन माने
औ
दाय थांनो गुवाहाटि
हागोन दे आं सिनायजोबखानाय जाखाबाय नोंथांखौ आं गाज्रि नांगा माबाखौबो फैनांगोन जिउखौबो गासैखौबो औ माबाजोबगोन सानसेयावनो जानाय नङा आरो जायगाया बुरजाबानि नालाय नायनो गोनाङा गोबां दङ
बुजिदों आं सानसेयावनो जाया बै महाथो गिदिंजोबनो हानसै सानसेयावनो
साइन्स मिउजियाम फोरावनो बिराद गोबाव लायो माने टिकेट सिकेट ला नाय सानसे बे बेफोरावनो थाङो माने साइन्स मिउजियामावबो बिराद गोबाव लायोना
ओं ओं बि माबायावबो सम लागोन ना बे जुनाद सालिब्लाबो
अ बेनिफ्राय आरो मोनसे माबा दङ गुवाहाटीआव प्लेनेट होननाय मोनसे खोनायो खोनादों
माने खोनथादों माने नुबायबो थादों आं
अ प्लेनेटाव माने सिनेमा बायदि ट्रेदि सिनेमा होनना बुंनांसिगोन आरो थारमाने ओरैबायदि बेयाव नुयो फुरा न'खौ फुरा ट्रेदि नुखायो आरो थारमाने ओरैबायदि नाङो जे गावनावनो गोलैदो आरो सिनेमा बायदि आरो दानिया सनेमाफोरा ट्रिदि होनना बुंबाथाय मानसिफोरा बयबो बुजि देलाय आग्रोद जाबोगासिनो सिनामा फोराबो टु देनिफ्राय दा ट्रि दि जाबोदों थारमाने ओरैबायदि नाङो रियेल आरो रियेल बायदि नांखायो थारमाने
बास्टपाव जाखाबाय थानाय बायदि औ दानिया गेमिंफोरावबो बिदि जासो दों नङा थारमाने नोङो ओरैबायदि नाङो दे गावनो गेम सिङावनो हाबनानै गेलेखाबाय थानाय बायदि बिदि नाङो आरो खि नामावबो बेयावबो थ्रिडि प्लिनिथावबो माबायदि जायो थारमाने गावनो नों सिना माने सिङाव हाबना थानाय बायदि मोनखायो आरो थारमाने हमना ला सिगां माबाफोर डायनासरफोर दों जेनेबा दडायनासरफोरा होसोनाय बायदि सिनेमाखौ नायबाथाय ओरैबायदि नोङो नों हाग्रा गे जेराव दोङो डायनास गाव आंखौनो होसोदों बिदि नाङो आरो
अ अ दा बे जायगाया बे जायगाया गुवाहाटिनि बबे साइडथिं दं
अ उजान बाजाराव दङो बियो ए हाइकर्ट खाथियावनोखा ए दम दांजाबखानानै आरो गुवाहाटि हाइकर्ट दोङो ना बै हाय कर्टावनो नांजाबखानानै आरो एरियाखौ उजान बाजार होनना बुङो बेखिना जायगाखौ
औ
बिराद मोजां आरो बेफोरावबो आं थांफेरबाय नालाय आं खनसे नायफ फैबा नायबाय
उम
ए इफोरखौ नायनाया मोजां माने आरो एकदम दानि जुगाव टेक्नलजिया बेसेबां डेभेलप जालांदों बेफोरखौ मिथियो आरो इसे दानि जुगाव
थांनो गोसो गुदुंथार
आरो शपिं मल फोरावबो ओरैबायदि टेक्न'लजि ओंखारबाय माने दानि जुगाव खोथियाफोरखौ मानसिफोरा शपिं मलफोराव लाङो लांनानै दा मामे फ्रि टाइमफोराव गेमिंआवलै गेमिं सोना होयो थार माने मेगनाव सस मा गान होयो थ्रिडी बायदि जाखाबाय आरो होमबाना गावखौनो सानना लायो आं गेम रियेलाव गेलेखाबाय थादो।
अ माने गेम सिङावनो हाबनो गेले ज
सिङाव औ पिस्टलखौ हाखाव होबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो आङो बे गेम सिङावनो गावलायबाय थादों आरो। माबादों बोथोरफोरजों बिदि जायो आरो माने। एकदम थैदिखा नों स्क्रिनाव बेलेक जों जों बेलेकआ स्क्रिनाव नुबाय थागोन खिन्थु गाव माबाखौ स ससमाखौ गानना लायो नालाय थ्रिडी ससमा होनना बुङो बेखौ भि आइ केमेरा होनना बुंङोलै। फि आइ फारसुयेल फि आइ फारसुयेल
औ औ बुजिदों।
थारमाने बेखौ बेखौ गानना लाबाथाय माने ओरैबायदि नाङो गेमावनो गावनो रियेलाव गेलेखाबाय थादों आरो।
गुवाहाटियाव बेफोरबायदि माने अ बेफोरबायदि माने गेम गेलेनायनि सुबिदाफोरबो ओंखारसै बाय न जायगा था
औ ओंखारसोबाय टाउनाव सिटि सेन्टार शपिं मलफोराव गिदिर गिदिर गिदिरशपिं मल दङ ना? बेफोराव बयावबो दङ माने बयफोरावबो बांसिनावनो दङ।
ओरैबायदि डेभलप जालांबाय माने जोबोद डेभलप खालामबाय आं स स्मार् सिटि जालांगासिनो आरो।
नाथाय मा होनो बे मा होनो माबायाव गुवाहाटियाव ट्रेफिकआ दाबो दङना?
औ ट्रेफिकलाय मा बुंबावनो बुंनो थावथ' जाथावानो ट्रेफिकआ जिमान फ्लाइअभार बनायदों गोबां फ्लाइअभार बनायबाय थेवबो ट्रेफिकखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै दाबो माने मानो गारने गारिनि बां मानसिफोरा जेसेबां ट्रेफिक माबालांदो मानसिफोराबो गारि लानाया माने बांसिनसो जालांगासिनो माने पपुलेसनना बांगासिनो नालाय ओंखायनो न'खरसेयावनो गंनै गंथाम गारि लानाया बारि लांबाय थादों।
मानसिफोरा माने पाब्लिक ट्रेन्सपर्टखौ बाहाया माने इउस खालामा माने गावबा गाव
औ पाब्लिक औ पाब्लिक ट्रेन्सपर्टखौ बाहाया ओमफ्राय गावब गाव गाव लाङो नालाय ओमफ्राय गारियाबो गोबां जालांबाय गुवाहाटियाव ओंखायनो माने ट्रेफिकआ दाबोलासेैथ' गोबां ट्रेफिक जायो माने बिराद गोलाव गोलाव। ट्रेफिक जायो फुंनि समाव नोङो फैयोब्ला नोंथाङा। गुवाहाटीआव मोनफैनांगौ। खमसे खम देर घन्टा दुइ घन्टा सारना लाखानाया मोजां आरो ना
नङाबा मोनफैगोना आसा खालाम आरो नोङो टाइमिंनि समाव अफिस माबा प्रब्लेम जायो आरो बिराद।
बे औ बै म होनो आथा जानानै थानाय फ्राय जाजोबबायना।
औ जाजोबबाय दा फ्लाइअभार मोनसेबो खालि गैथलानो होनजायो आरो गासैबो ओंखारजोबबाय आरो जेखिना दङमोन। बानायबाय थानाय गासैबो ओंखार जोबबाय। ओंखारनो गोनां गैला आरो लखराथिं जानायाबो। औ दाबो दैबाना जायो खिन्थु दड्रेेनं सिस्टेमा दाबो मोजां सल्भ जायाखै। अखा हाबाय होनबा आरो दैबाना जाखा। थाबाय आरो खिन्थु गोबाव थाला आगोलनि बायदि खाननै खानथाम थायोमोन नालाय आगोलाव। दै बान जाबाय होनबा? दानया खिन्थु नोङो दा अखा होबाय अखा हानानै दैबानो जाबाय खिन्थु दुइ तिन घन्टानि उनाव फुरा साफा।
जे फिनजुबो न
बिदि जायो आरो।
उम उम उम।
किसुमान गदिर गदिर मेसिन लागायना होयो जाय। दैखौ थिखाखं हायाखै ड्रेनिङा लांनो हायाखै दो गिदिर मेसिन दङ। गारि ट्राक लगायना दोंनो। सुइजों दैखो। बुसथाब जोब आरो थाबनो। एसे देभलप जाबाय होनना बुंजायो आरो बेफोरनि थाखायनो जुदि प्रब्लेम। दङ बाबु। प्रब्लेम खौ थाब थाबनो सल' खालामनाय जादों। ओंखायनो एसे मोजां नांगौ।
ओ थांनो लोगो। लानानै गिदिं नांसिगोन नङाबा आरो गिदिंग्रा लोगो गैयाना।
औ। जागोन दे नोंथां आंबो नोंथांखौ फैनायखौ नेगासिनो माने नोंथाङा औ नोंथाङा बुंदोंमोन नालाय एसे फैनांगौमोन बेरायनांगौमोन होननानै बेरायनाया मोजां माने उम फैगोनबा होमबालाय दे
अ दे जागोन दे
लाखिनसै दे होमबालाय फैबानो जाबाय दे माला फैयो खबर हरबानो जाबाय औ दे